नोंथां हेल' औ खोनादों ना खोनादों औ दे बु बुं
ओम हेलौ
औ जोंङो आबादनि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा नोंथांनि आइडियाखौ बुंजागोन
औ जों दिनै माइ आबादनि सायाव सावरायगोन
औ
माइ आबादखौ
माने दानि जुगाव आबाद खौ माबायदिहाय मावो आरो आगोलनि जुगाव माबायदि मावो बेखौ बुंबानो जागोन ना एसे फोरमाय नोंथांनि आयदा हिसाबै
अह सिगांनि दिनावथ' जों बांसिनानो मोसौ आरो मैसोजों आबाद मावोमोन
दाथ' आरो ट्रेक्टरजोंनो मावो बांसिनानो आबादखौ
मोसौफ्राथ' गैला नालाय
ओम औ
बिनिफ्राय आगोलनि जुगावदि जोंङो मोसौजों हालेवो ओमफ्राय बेयाव मा मा आइजें बाहायनाय जायो आगजु बेखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा एसे हालेवनायाव मा मा गोनांथि जायो
औ जों मै बाहायोमोन नांगोल आरो दांखुरा होननायबो दोंमोन मोनसे
औ
ओमफाय ओ लावथि
जुंगालबो नांगौ
औ जुंगाल जुंगाल
बिनिफ्राय आरो दि खाथियाव माइ गायनाय थायोब्ला बे माइखौ मोसौआ जानो हाहरिनि थाखाय बेयावदि मोनसे मुखुरा गानहोनाय जायो बेखौ नुफेरदोंना नोंथाङा मोसौनिदि मुखुरा गाननाय
औ औम मुखुराखोनो होनो दा बेखौ
औ
ओम
नोंथांङा हालेवफेरदों नाफेराखै
हालेवफेरबाय हालेवोमोन ओम
मोसौजों हालेवनायखौ साबसिन ओ हाखौ जानाय मोनोना ट्रेक्टरजों हालेवनाय खौ साबसिन मोनो नोंथाङा
अ मोसौजों हालेवनानै साबसिन मोनो ओम
औ मानि थाखाय
इन्टारेस्ट जायो आरो ना मोसौजों एवनानै दुब्लियाव
ओम माने हाया माने ओरैबायदि मोजाङै माने सिंनिफ्राय नांगोलजों खुरनबो जायो आरोना
बिनिफ्राय ओ खोथियाखौ फोफेरबाय जानांगौ नोंथांङाथ'।
खोथिया फोफेरबाय।
औ बेनि सायावनि एसे बुंनो माबायदिहाय जों खोथियाखौ रेडि खालामनानै फोयो।
औ जों फार्स्टआवनो माइज्लि लाबोग्रोयो लाबोनानै ओमफ्राय दैयाव सोमना दोन आरो गाजा बेरहोनो थाखाय ओमफाय गाजा बेरनायालासिम हाखौ मोजांङै हालेवना लाबाय टेक्टरजों एबा मोसौजों मोजांङै ओमफाय फोथारखौ सानब्रै सानबासो
अके
उम सोमनानै ओमफाय हालेवनानै साफा खालामो एसे हाग्राफोरखौबो जाबोरफोरखौ साफा खालामनानै ओमफाय फुबाय
उम माने हाखौ मोजांङै एवनानै हाग्राफोरखौ फोथैग्रोना लानांगौ आरो ना।
औ औ
अ
नंङाब्ला खोथिया थिलिया हाग्रा जाजोबो आरो
उम बिनिफ्रायथ बिनिफ्रायथ जों नांगोलजों एवबा थ माने हाया गोजौ गाहाय जायो नालाय बेखौ माबोरैहाय समान खालामनानै फैयो।
समान खालामनो थाखाय जों माबा मैखौ बाहायो
उम मैखौ मोसौनियाव नांगोलखौ बखनानै मैखौ लगायनानै मैजों मानसिया गोजौआव मैनि सायाव गाखोनानै ओमफ्राय गिदिंनांगौ आरो ना गिदिंबाय थानानै हाया समान जायो आरो बेबायदि बेनिफ्राय जों खोथियाथिलिखौ एकदमबारे दै बुरजा थानायाव फैयो ना गोरान बिदिहायाव फैयो
उम दैबो एसे ओमफ्राय बांद्राय दै थाबा आरो जानाय नङाना।
औ
हाब्रु खालामना फैयो आरो
जाहाथे उनाव खोथिया फुनायाव मोजां जायो आरो ना।
औ औ
माबाफोर सोंनांगौ दंङ आंनि आंनिआव नोंथांङा सोंनो हागोन।
सोंनोथ नोंथाङा माइ गायफेरबाय?
आंगायो माय।
औ खोथिया फुफेरबाय नोंथाङा?
औ फुयो खोथियाबो माइखौ गायोबाथ खोथियाखौ आगोलाव फुग्रनानै लाखानांगोन ना बिदि आरोना जोङो खोथिया फुनायाव माने जोङो जोङो हाजिराफोरबो लायो ओमफाय खायसे बदलफोरबो बिदिबो थांलाय लायो आरो ना बदला जेरै आं नोंनियाव खनसे थांबा नों आंनियाव खनसे फैनाय बेबायदि आरो ना बेनिफ्राय जोङो आगोल हाय जोङो खोथियाखौ जोङो खानो थाखाय जों थेंअल बाहायोमोन आरो ना दानिफोरा खायसे खायसे गय दुनाय फुंबो बाहायो थोरि बाहायो। खिन्थु थोरिफोरखौ नुनो मोनला आरो ना दा जों बांसिनानो जों थेेंगलखौ बाहायो आरो
उम
थ' ओन्दै ओन्दै जाखांफुनाय आबादारि फोरा माने थेंवलखौबो सैनो रोंस्लाबा आरो ना आगोलनि मानसिफोरा जेरैबायदि मोजां जोंनि आबौ आबैमोननि समाव जोबोद मोजां बिसोरो थेंवलखौ सैनो रोंगौमोन आरो ना बेबायदि उम बेनिफ्राय जों खोथियाखौ जोङो आं माबा होननोसै दांग्रि दांग्रिया माने जोंनिया सिम आद आदा खाजों जोङो दांद्रिसे हमो आरो ना खोथियाखौ बेबायदि जोङो जेब्ला जों फुनाय टाइमाव बेबायदि खोथियाखौ सानबोयो आरो ना जेनेबा बेसेबां जों हाखौ नायनानै बेसेबां खोथिया नांगोन बेखौ एसे आइदिया लागायो आरो आं बारा आइदिया गैया किन्थु जोंनि फुराना मानसिफोरा आगोलनि आगोलनि आयं मादै बिसोरो माने आइदिया खालामनानै बेबायदि सानबोनानै रेडि खालामो आरो ना खोथियाखौ जाहाथे खोथि ओरैनो बेखाराव थाङा आरो फुनानै आद्रि जाया बेबायदि। नोंथाङा हालेव हैनाय टाइमाव बे-बेसे बां फुङाव थांनानै मोजां खैथासोआव थाङो नोंथाङा जेनेबा दुब्लियाव
फुङाव फुङावथ' आं हालेवनाया गोबां गोबाव जाबाय सिगांसो हालेव फेरदोंमोन दाथ' हालेवला सिगां आबौजों हालेव फायोमोन आरो ना औ आबौजों पासता बाजि पासता बाजियावनो सिखारोमोन।
ए जोङो माइ गायनायनि सिगां जोङो माबायदि हाय जोङो हाखौ जेनेबा जों माबा रेडि खालामो बेनि बागै बुंदो जेनेबा आलि खोनायनि फारसेनिफ्राय आरो ना हा फोमोननाय आलि खोनाय बेफोरनि बागै बुंजागोन एसे
माइ गायनो थाखाय
उम जों हागौ जों हाग्रानिफ्राय जों मा-माबायदियै जोङो रेडि खालामनानै गायो जेनेबा।
औ फार्स्टावनो जों आलि दानग्रोना लाग्रोयो एसे एसे
उम
ओमफाय हालेवो एवनानै आरो खेबसेबाव आलि खोबावो
उम
एवखांनायनि उनाव
उम
एवखांनानै मै होयो।
उम
हाग्राफोरखौबो साफा खालामो।
उम
ओमफाय खोथिया फुना लाखाना गायबाय आरो
आतसा ओमफाय खोथियाखौथ' रोगानानै हैनांगोन ना
औ औ
खोथियाखौ माबायदिहाय खोथिया थिलिनिफ्राय गायजासिम माबायदिहाय थिखांनानै लाङो। नोंथां मोननाव
खोथियाखौ खोथियाखौ जों दा आखोखौ दान्दाजों लाङो। बाननानै बावखा ना मा होनो?
बाउखा हैनो उम।
बावखाजों लाङो। सोरबा बस्था खानानैबो लाङो।
ओ सोरबा आरो माथावरि थायोबा थेलायावबो लाङो बेबायदि आरोना।
उम
जेनेबा लांग्रा लामा माथावरि सुबिदा थायोब्ला थेलायावबो लाङो। ट्रेक्टरावबो लाङो खायसेफोरा।
औ औ आरो
आंनिफ्राय माबाफोर मिथिनो लुगैबावदों नामा नोंथाङा?
उम गायखांनानै ओमफ्राय आरो मा खालामो नोंथांनाव आइडिया दं नामा?
जोङो माइखौ गायखांनानैथ' जों गायजोबनानै मोनसे जोंनाव ने नेम दङ माने हाल उथिनाय होनो आरो ना हाल जांख्रा होनो आरोना। बे टाइमाव मा जे एसे माने एसे जानाय लोंनाय बेबायदि खालामो माने। फुरथि खालामो आरोना जेब्ला गायखाङो अब्ला।
औ औ
औ नोंथां जोंना समाबो जासिगोन।
औ
नोंथांनि खोथाफोरखौ खोनानानै गोजोनबाय गोजोनथों।
उम गोजोन्थों।